हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथांनि सिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो एम्फौ लाथानिफ्राय जोङो मा मा मोननाय जायो आरो एम्फौ लाथाखौ माबोरैहाय फिसिनाय जायो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दं नोंथां दं।
ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दा जोङो एम्फौ लाथाखौ माबोरैहाय नाय जायो।
औ औ हागोन नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो एम्फौ लाथा फिसिनो थाखाय जेनेबा जोंनो ओ न'नि गोनांथि जायो आरो मोनसे। जेन'बा बे एमफु लाथाखौ फि बेनि थाखाय जोङो जेनबा जा न'आव जों जा खथायाव थायो बेयावथ' दोनजाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बिनि थाखायनो जोंनो ओ बे आलादा मोनसे खथा नांगोन बेयाव एम्फौलाखौ थाननो थाखाय। थिक बेबायदिनो एम्फौ लाथा खौ जेनेबा गिबियावनो जों बे सिखिरिनि बिदै ओ बिदैनिफ्राय बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
बिदैया ओ जेनेबा दैब्ला जों बेखौ जोङो मा मोनसे हिफोराव दोनो। दोननानै जों बेयाव बिलाइ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जों बेयाव दोनो जाहाथे बे एम्फौ फिसाया जेन'बा जानो थाखाय
औ
बिदिनो जेब्ला देरो अब्ला जोङो बे एम्फौ लाथा जों बिलाइ बिलाइनि जोबोद बिलाइनि गोनांथि जायो। गां एमफुला थानो माने जेसेनो देरो एसेनो बिसोरनो माने गोबां आदार नांगौ आरो
औ
बिब्दिनो ओ ओ एन माबा इन्दि बिलाइफोरखौ जों लाबोनानै मुथा मुथा खानानै जोङो बे न'आवनो जों दानदाय गायो जेन'बा बिदि दान्दा गायनानै बेयाव बिलाइफोरखौ खौ जोङो दोनो बेयाव हानानै बेयावनो जों एम्फौ लाथाखौ जेन'बा बाहोयो एबा दोनहोयो। बिदिनो जेब्ला एम्फौ ओ लाथाया देरो दिफ बे एमफौ लाथाय जेब्ला गोमोन जायो मानोना बियो एम्फौ लाथाया जेनोबा बे साखि ओ जायबा बिलाइ दोन्दों बे साखि दावहोलांबाय थानायखौ नुयो आरो जों अब्लानो जों सानना लायो जि बे एम्फौ लाथाया मोनबाय। जेन'बा एसे महरफोराबो सोलायो एम्फौ लाथानिया, बिदिनो ओ ओ बेखौ जोङो गोमोन गोमोनखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दोनहरो ओ थालिर बिलाइफोरखौ थालिर बिलाइ दान्नायजों लाबोनानै गुबुन जायगायाव दोनहरो। बेयावनो एम्फौ लाथा गोनमोनखौ जों दोनहरो जों बेखौ ओ जेनेबा फिथोब खालाम ओ जानो थाखाय जों दोनहरो बेयो बिसोरो साननै एबा सानथामनि उनाव एम्फौ लाथाया फिथोब जेन'बा जायो आरो। जाहांनानै जों बे फिथोबखौ जेब्ला जोङो ओ जेनोबा बिसिनानै नायो एबा बख'नानै नायो जों बेयाव एम्फौ लाथाखौ जों दिहुनो दिहुननानै बेखौ जोङो इयो न'फोरावनो जानो हायो जेनोबा एवना जायो नङा होमबा नोंथां?
अ
फानहैयो ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जों आं खोनानाय बायदिब्ला बे एम्फौ लाथाया दा जोबोद बेसेन गोसा ओ सेरसेयावनो नैजौ थामजौ गाहाम आरो नोंथां। औ, थिग बेबादिनो बे एम्फौ लाथानि फिथोबनि फ्राय जोङो जेनोबा खुन्दुंफोर आगोल बांसिन ओ लुनो खुन्दुं माबानायखौ नुनो थांदोंमोन दा एसे खम नुबाय आङो नोंथां मानोना दाथ' बे मिसिनफोर निनो जुग नङा होमबा नोंथां? औ। बिदिनो खुन्दुंफोरखौ नुनाय नुनोमोन बे खुन्दुं फ्रायनो जोङो गोबां इन्दिनि इन्दिनि सिफोरखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बे एम्फौ लाथा फिनायफोरखौ ओ जोंनि आइजोफोरखौ सरकाराबो जोबोद हेफाजाब होबोदों बे एम्फौ लामा फिन थाखाय जोंनो न' होदों सरखारा। बिब्दिनो। बे न'आव दोननानै फिनानै जिउ खुंनो हायो। थिग बेबायदिनो एम्फौ लाथाफोरखौथ' ओ गोबां मैगंफोरजों ओ गोबां ओ बायदि रोखोमै जानो हायो नङा होमबा नोंथां? सिरि जोङो बिदिनो एवनानैबो जानो हायो फ्राय एवनानैबो बिदिनो बो जेनेबा मैथाफोरजोंबो जेन'बा बिदिनो अनला खारैफोरजोंबो सो बायदि बायदि बिलाइफोर दोवो आङो एवना जानो मो मोनदों आरो गुबुनफोरखौबो जानाय नुयो आरो नोंथां।
औ। ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो गोबां सुबुङानो एम्फौ लाथा फिसिनानै ओ न'खरफोरखौबो खमबोदों नङा होनोमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां मानोना औ औ माने बुंनो थाङोब्ला दा एसे खम नुबोदों आरो नोंथां माने गोदो बांसिन नुयोमोन। औ।
ओ दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोबाङानो ओ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै ओ गावबागाव नखरफोरखौ खुंबोनाय खौ जोङो दासिबो नु मोनबोदों आरो मानो होनोब थाङोब्ला ए एम्फौ लामानिफ्राय खायनो जों फिथोब मोननानै इन्दि जि जानो हायो नङा होमब नोंथां? बिदिनो ओ जोंनि जोंनि गामि ओनसोलावबो बिदिनो ओ खायफा खायनैया न'आवनो बिदिनो इन्दि खुन्दुं लाबो हनानै न'आवनो हिसानखौ दानायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनबोदों आरो। ओ बिदिनो गोबाङानो फि फिटोब खौ ओ जेन'बा बायनो फैयो नालाय फालांगिफोर। बेफोरनो फानहरनानै बिदिनो आथिखालाव मिसिंजों बांसिन दानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आरो इन्दि सिनि इन्दि खुन्दुंनि जिया गोबां बेसेनाव थांबाय जौखोन्दो गोबां जौन्दो बेसेनाव थांबाय। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे इन्दि सिया बेसेबां ओ रांसिम थांदों नोंथां?
औ ओ नोंथां आं मिथिनाय बायदिब्ला इन्दि जि जेनेबा गांसे जेनेबा फालिफोरखौनो बुङो। थांगोन आङो जेनेबा बेयावथ' आङो जेनेबा बिदिनो सेे रोजानि जेनेबा सायाव आङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेनेबा दाम आरो बहुत दाम।
औ बिदिनो गोबां मोजां बेलेग बेलेग खुन्दुंबो होफादेरनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोदों नालाय। एसे दाम खमनि जायो आरो। अरजिनेल जेन'बा। इन्दि खुन्दुं गोजानिबाथाय बेयो ब्रै रोजा थाम रोजाया लागै थांनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथांआ इन्दि हिखौ लानानै माबोरैहाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना।
औ इन्दि जिखौ ला जेनेबा जोबोद मोजां मोनो मानो बिदिनो हाथाइ बाजाराव जेनेबां गोबां रोखोमनि ओंखारो जेनेबा पलिसथारनि। माथानि बिदि जेनेबा इन्दि जि बेखौ लानानै बांसिनानो मोजां मोनो जेनेबा मोजां जेनेबा जेनेबा लानानै जेनेबा कमफरटेबोल मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ जोबोद मोजां मोनो नङा होनबा गुदुं आरामजों बिदिनो गोजां बोथोरावथ' जोबोद मोजां जायो इन्दि जिफोरखौ लानो।
औ जेनेबा बे इन्दि जिनि माफोरबो दङ नालाय नोंथां। बिदियाबो मोजां आरो गोजां बोथोराव।
औ औ आरो बिदिनो गोबां सुबुङानो न'खर न'खर बिदि एम्फौ लाथा फिसिनानै न'खरफोरखौ खुंबोदों। नोंथांमोननि ओनसोलाव इन्दि इन्दि बिलाइनि अनगायै मा मा बिलाइखौ एम्फौ लाथानो जाहोनाय जायो नोंथां?
बुंनो थाङोब्लाथ' इन्दि बिलाइनि अनगा आङो नुनो मोनो बै मोनसे मायबा आं बिदि जेन'बा जोंनिथिं बिदि थारुन बिदि बिफां होनो नोंथांमोननिथिंबो जेनेबा गुबुनफोरबो होनजानाय माने आलादा आलादा जायगायाव गुबुन आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा मिथिनाय बायदिब्ला मा मा इन्दिनो जेनेबा बे एम्फौ लाथानो मा मा बिलाय होयो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ दा जोङो होननाय जेरै होनलांदों इन्दि बिलाइ आरो थारुननि बिलाइ आरो बिदिनो खारं बिलाइ। आरो उम बिफांनि मायबा मोनसे ओ बिलाइ दंबावो बिनि नामखौ आं मिथिथ'ला बिदिनो ओ खारं बिलाइ इ बिलाय था बिलाइफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। आरो इन्दि बिलाइ होयोब्ला थाय एम्फौआ मोजांसिन जायो होननानै जों खोनानो मोनदों मोदोम गोनांसिन जायो होननानै इन्दि‌ बिलाय ओ जानाय एम्फौखौ आरो खारं बिलाइ जानाय एम्फौ आरो मोदोमा बाहाय फिसा जायो होननानै जोङो खोनानो मोन
औ माने इ औ माने इन्दि बिलाइफोरखौ बारा इस मोननो थांबाय थाया नालाय बेनि ओंखायनो बेफोरखौ होनाय जायो आरो। खारं बिलाइफोरखौ बांसिन
आरो अ नंगौ ओ खारं बि बिलाय खौ मानो होयो होनोब्ला खारुं बि बिलायाथ' गोबां माबा जायो नालाय आइ जायो नालाय बेनिखायनो खारं बिलाइखौ होयो। बिदिनो ओ खारं बिलाइनि बागानबो खालामनो हायो नालाय बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' गोबां सुबुंनियावनो बिदिनो खारं बिलाइनि बागानबो दङ' बेनिखायनो बांसिनानो आथिखालाव खारं बिलाइ खौ होनो मोननाय जायो। औ
नोंथांनि औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा एम्फौ लाथानि बेसेना बेसेबां बेसेबां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन अ बिदिनो एमबु राजानि बेसेनाथ बिदिनो फुवासे जेनो'बा फवासेफोराव बिदिनो आसि बा एक्स' बेफोर जौसे बेफोराव फाननायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो। नुदों आरो बिदिनो गोबां सहरफोराव टाउन सहरफोराव बा फानो थांबाला बिदिनो फवासेयावनो ओ देरस' दुइस' बेफोरदिखौ जों खोनानो मोनदों आरो। मानो होनो होनो होननो थाङोब्ला बेफोर ओ टाउन सहरफोरावथ' बेफोर एम्फौ लाथाफोरखौ फिसिनाय जाया नालाय बिसोरो गोबां गोबां दाम होनानै जानायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ बिदि नोंथां बुंनो थाङोब्ला जेनेबा आं गोबां नुदों जेनेबा बै जेनेबा फोरबो मेलाफोर गोबां बर' फोरनि गोबां गिदिर गिदिर मेलाफोर जायो नङा होमबा नोंथां आं बेयावबो जेनेबा बे मेलाफोराव गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोर फायो गुबुन हारि नङा होनब्ला नोंथां? आं बेयावबो बे एम्फौ लाथा फिसिनायखौ माबायदि फिसियो बेफोरखौ आङो जेनेबा बिदि साजायना दोननाय बायदि जेनेबा दान्दा गायनानै बेयाव एम्फौ लाथाखौ बिरायाय होनानै बाहोनाय बिदि आङो जोबोद नुबोनो मोनदों आरो नोंथां माने गुबुन हारिफोरनो खोनथिनो थाखाय जेन'बा बिसोर मिथिथों बिदि होननानै जोङो बर' आइजोफोरखौ आं बिदि होनाय नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो बिदि नुफेरदोंमोन नामा?
औ नोंथां नुदों थारैनो माने होनानै बुङो होननो थाङोब्ला बे एम्फौ लाथायाबो जों बर' जोंनिनो मोनसे सरजाबफानाय बिदिनो जों बर' हारिया बिदिनो लाथा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जोङो बोरै न'खरखौ सालायलाङो बेफोरबायदि जों गुबुन हारिनोबो जोङो दे खायनाय जायो आरो बिदिनो जोंनि हारिखौबो मा मा खालामनानै ओ जायो एबा मा मा खालामो बेफोरखौ मिथि होननानैनो बे खौ दोननाय जायो आरो औ। औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाहोलांबाय ओ आसा खालामो नोंथांजों इउनाव आरो सावरायफिननो मोनगोन नोंथां। ओ बे सिननो दोनथ' जाासिगोन नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
उ